औ नोंथां।
ओ गिबियावनो नोंथांङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ ओ दे होमबा आं नोंथांनिफ्राय ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि फुंबिलि
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला ओ नोंथांजों आं औ इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दा नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे ओ‌ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा जागायदो नोंथां
औ इन्टारनेट नि बागैथ' ओम गोबाङानो मिथिखागौ।
औ औ
औ जेरै- इन्टारनेटआ गोदान मुलुगनि मोनसे देरसिन दिहुननाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बियो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय
औ नंगौ
औ दिनै इन्टारनेट गैयालासे जों-जोंनि जिउ बाथ्रा साननो हानाय गोब्राब मानोना
बियो जोंखौ सोलोंथाइ फालांगि रंजानाय बायदिफोराव हेफाजाब खालामो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ इन्टारनेटआ फरायसाफोरनो जोबोद गोनां
औ
मानो होननानै बुङोब्ला इन्टारनेटनि जोहै फरायसाफोरा अनलाइन क्लासफोराव बाहागो लानो हायो। बेजों लोगोसे सोलोंथायारि भिडिअ'बो नायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ।
अ सोलोंनायखौ गोरलै खालामो आरो फरायसाफोरखौ जौगानाय गियान आर्जिनायाव गोबां मदद खालामो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बेजों लोगोसे फोनांजाबनि थाखायबो इन्टारनेटा गोनांथार नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ जेरै सुबुंफोरा इमेल हरनो हायो भिडिअ कल खालामनो हायो आरो गोजानाव थानाय लोगोफोरजों एबा न'खरजों जों सावरायनो एबा रायज्लायनो हायो आरोना।
औ नंगौ।
औ। जेरै ओमफाय इन्टारनेटआ रंजानायनि सुबिदाबो होयो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ जेरै लोगोफोरजों सावथुन नायनो हायो। आरो देंखो खोनासंनो हायो बायदि बायदि।
औ औ।
औ। इन्टारनेटनिथ' गोबां मुलाम्फाफोर दं नाथाय बेनि गेजेराव गाज्रि गोहोमबो दं आरोना।
औ नंगौ नोंथां दङ।
जेरै जों इन्टारनेट थायोब्ला बांद्राय अनलाइन सम हगारो नङा होमबा?
औ औ।
औ जायनि जाहोनाव देहा सावस्रियाव गोहोम खोख्लैयो। नंगौना नोंथां औ। आरो गोबां सुबुंफोरनो ससियेल मिडिया आरो अनलाइन गेम-गेमफोरा बांद्राय गेलेनानै हुदा जालाङो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ। बेनिखायनो बैफोर गेमफोर एबा जानला मोनला इन्टारनेट इउस
खालामनाय खालामनाङिया जोबोर गोनांथार
औ औ औ औ।
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ दाथ नोंथाङानो ओ इन्टारनेटनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां। ओ जेरै ओ इन्टारनेटखौ बांद्राय बाहायोबा खहाबो जायो। मोजां बाहायोब्ला मोजां जायो आरोना नोंथां ओ दा इन्टारनेटआ गोदान मुगानि बिगियान आरोना नोंथां। ओ बेरोंदामोननि देरसिन दिहुननाय
औ।
बियो मानसिफोरनि ओ जिउ सोलोंनाय खामानि मावनाय आरो राय ज्लायनायनि आदबखौ सोलायबाय नङा होमबा नोंथां? ओ मानो होनोबाथ गोदोनि दिनाव ओ लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन नालाय नोंथां ओ लाइजाम लिर नानै हरनायावबोथ उम्म खोब ओ सानथाम सानब्रैया ला खायोमोन नङा होमबा नोंथां जेनेबा पस्ट अफिसाव हैनाय हाय बेनिफ्राय ओ बेखौ रानथिंनाय बेयाव गोबां सम थाङो आरो ना नोंथां नाथाय दानिया बेबायदिखौ नुनो मोनलिया
औ
ओ बियो गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ सेकेण्डनि गेजेरावनो खारिथि खौ मोनहैयो आरोना नोंथां ओ बेबादि ओ गोबां मुलाम्फानि थाखायनो इन्टारनेटआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे गोनां थार बाहागो जाबाय आरोना नोंथां गोदोनि समाव सुबुंफोरा आंगोफोरसिम सौहैनो थाखाय लाइजाम लिरनो हरनो गोनां जायोमोन आं दानिसो बुंखांबाय नोंथां ओ लाइजाम लिरनायावथ' ओ सम लायो लायो हरनायावबोथ सम लाबावगोन नालाय नोंथां ओम दानि दिनावथ बेबायदिखौ नुनो मोनलिया
औ
ओ आथिखालाव इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंखौ ओ इमेल ससियेल मिडिया आरो मेसेजिं एप्स नि गेजेरजों गोख्रै खौरांखौ दैथायहरनो हायो नोंथां ओ बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव ओ थानाय लोगोफोर आरो नखरनो भइस कल नङाबा भिडिअ कल हरनो हायो नोंथाङा दानि फोरमायना हाखादों बेनि फारसे ओ आरो बबेयावबा थांनायाव ओ हर थानो गोनां गोनांथि जायोब्ला ओ जों नआवनो थानानै ओ इन्टारनेटनि जोहै ओ हटेल बुकिं खालामनो हायो आरो ओ बबेयावबा गोजानाव ओ जाब्रबथाय जाहोननि थाखाय थांब्रबनो गोनां जायोब्ला जोङो नआवनो थानानै ओ उरांजार बा ओ फ्लाइटनि टिकेट दाननानै जोङो थांनो हायो ओ इन्टारनेटयाबो ओ खारिथिनि मोनसे गोहोगोरा फुंखा जानानै फैबाय आरोना नोंथां ओम फरायसा फोरा ओ फरायसाफोरा फोरोंगिरि ओ आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा ओ बेखौ मोनफ्रोमबो आयदानि गियान मोननो थाखाय बाहायो आरोना नोंथां ओ सोलों थायआरि बेबस्था अनलाइन बिजाब बाख्रि आरो ओ दिजिटेल बिजाबफोर फरायसाफोरखौ गोदान आयदाफोरखौ सोलोंनो आरो ओ गावसोरनि फरायसालिनि ओ मावथांखिफोरखौ आबुं ओ आबुं खालामनायाव मदद होयो आरो नोंथां
औ
सुबुंफोरा गावनि ओ न'निफ्राय ओ ओंखारा लासिनो सोलोंथाइ ओ सोलोंथायारि भिडिअ' नायनो हायो अनलाइन क्लासफोराव बाहागो लानो हायो आरोना नोंथां आरो लोगोसेनो गोदान रोंगौथि ओ जौगाहोनो हायो बा सोलोंनो हायो आरो ना नोंथां।
औ
इन्टारनेटआ ओ सोलोंनायखौ ओ बांसिन सोलायस्लु आरो मोनथावना खालामदों आरोना नोंथां।
औ
बेनि गोबां मुलाम्फाफोर थासेयावबो इन्टारनेटनि माखासे खहाफोरबो दं नोंथाङाबोथ' दानि एसे फोरमायना होदों बेनि बागै। ओ इन्टारनेटनि ओ बांद्राय बाहायनाय समखौ ओरैनो ओ गारहोनो हागौ आरो देहायारि मावसारनायखौ खम खालामनो हागौ आरोना नोंथां। ओ खायसे सुबुंफोरा सस ससियेल मिडिया एबा अनलाइन गेमनि ओ मुखुब जायो।
औ
ओ बेबाददियावनो गोबां ओ न'खरनि खामानि एबा मायबा मोनसे ओ मावनांगौ थायोब्ला बियो ओ थालाङो आरोना नोंथां। ओ जुदि सुबुंफोरा औ नांगौ रोखोमै अनलाइन रैखाथि आदबफोरखौ मानियाब्ला एबा बुजियाब्ला बेनि बागै ओ गावारि ओ खारिफोराबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ।
औ
बेनिखायनो बाहायगिरिफोरा ओ जेनेबा ओ जायबा इन्टारनेटखौ बाहायो आरोना नोंथां उम बेबायदि बाहायगिरिफोरा गावारि ओ फोरमायथिफोरखौ
औ
जेनेबा ओ गावनि ओ बुजिनायफोरखौ आरो ना नोंथां ओ सेर खालामनाय समाव जेनेबा गुबुननो ओ मायबा मोनसे ओ प्राय पार्सनेल हरनायफोरखौ आरो हरनायफोराव आरोना नोंथां ओं सांग्रां जानांगौ आरो गोख्रों ओ पासवर्ड आरो ओ रैखाथि गोनां ओ वेबसाइटफोर बाहायनांगौ आरोना नोंथां। ओ बेखिनि नोंथां नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
उम इन्टारनेटनिया इन्टारनेटआथ' जोंनि गोनांथार बाहागो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो बुंखांबाय जेनेबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो गोनांथार जायो नङा होमबा?
औ
औ बे दिहुननायनिफ्रायनो इन्टारनेट दिहुननायनिफ्रायनो जोंनि लाइफआ गोबां सोलायबोदों आरोना
औ
औ बे इन्टारनेटनि जोहैनो जोंनि लाइफआ जेनेबा खस
नोबो जौगानोबो हायो आरो ओ जाय बांसिन बायो फावसायनोबो हायो आरोना नोंथां
औ बेखौ जेनेबा नायनानै बाहायनांगौ आरो ना जानला मोनलायाव बाहायनाङा बाहायनो रोङोब्ला मोजां जायो। बाहायनो रोङाबा आरो गाज्रि जायो।
औ औ बे निजिनि सायाव सोनारबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां हेलौ नोंथां
औ नों
दाथ' जोंना समाबो जाबाय
औ
दा नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां
औ आरो इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनि
अ रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।
खुलुमबाय नोंथां
अ अ खुलुमबाय नोंथां
इयुनाव नोंथांजों फिन सावरायफिननो मोनगोन
औ नोंथांजोंबो फिन सावरायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामना थाबाय नोंथां एसेनोसै नोंथां गोजोन्थों